औ खोनादों।
अ नोंथाङा मा खालामबाय दं दा?
आङो दं इदिनो जनानै एसे।
आदसा नोंथांनो आङो फंनैसो सोंथि सोंनो नागिरदों नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन ना
औ हागोन
अ ओ नोंथाङा आंनो न'खरखौ गंसे न'खरखौ माबायदि सालायो बेनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन
दे
औ न'खर बा संसार जानाय होनोब्ला होनना बुङोब्ला जों मोनथियो मोनथिनो मोनो जि गासैबो मानसि माहारिया संसार जानो जायोबा न'खरखौ ओरैनो आरो संसार जानाय मानसिया रां आरजिनाया जोबोद गोनांथि आरोना
औ औ
सालायग्रा सुबुं सुबुं गाव गावनि न'खरखौ सोलायनो थाखाय बा रां आरजिनो थाखाय खामानि मावो।
नंगौ नंगौ
जों नुनो मोनो जे गुबुन गुबुन सुबुंफोरा गुबुन गुबुन खामानि मावो आरोना।
उम उम
सोरबा साख्रि मावो। सोरबा बिदिनो खामानि मावो इदिनो सोलियो आरोना। औ सोरबाया फालांगि मावो आरो बिदि सिन बायदिसिना खामानि मावो। औ हेलौ
एसे खम
खोनायाखै नोंथां हेलौ। हेलौ नोंथां नाव खोनायाखैलै‌।
नोंथांनि माथोआ आंनाव मोजां खोनफायाखै होनदों नोंथां। औ नोंथांनोसो गिबियावनो फोरमायग्रोनो नामा?
औ फोरमायना होनो एसे नहलिबा
आं बैसागोनि बागै एसो नोंथांनो फोरमायना होनि हा।
औ फोरमाय फोरमाय
माने बैसागुआ दा गोदो गोदाय आबै आबौनि दिननिफ्रायनो बैसागुखौ जों सुबुं माहारिया आसाम हादोरसायाव फालिबोगासिनो नोंथाङा मिथिखागौ जानां
औ
औ माने औ जोङो बैसागोनि स्नि सानाव गुबुन गुबुन रोखोमनि मैगं थाइगंखौ जोङो नायगिरनानै जायो आरोना।
औ
बेफोरनि दिंखिया एनि दोंबोयो आरो गोबां दङमोन आं मुंखौ एसे बावबाय आरो। बेबायदिनो गोबां सानाव मैगं थाइगंफोर नायगिरनानै खांनानै जायो आरोना।
औ
बोथोराव जोङो मोस सौ मोसौनो दिन थायोना बेयाव जोङो जेनेबा मानसिनि दिन दङ मानसिनि दिनाव सनमानमान खालामो खुलुमो बेबायदि जेनेबा जों गेदिर गेदेर ओ सुबुंफोरखौ जोङो बे दिनाव बोर बेबायदि आरोना
औ
बैसागु बोथोराव आबै आबौ गथाय लोगो गासिबो लोगो जनानै नै बैसागु बोथोराव जों मोसालायो
औ
बेबायदिनो गामि गामि हा गिदिंनानै न'खर न'खर गिदिंना थांनानै बैसागो मागिनायखौ जों नुनो मोनो आरोना
औ
बेबादिनो बैसागु बोथोराव सोरबाया ब्ला एसे माइरं हरो बा थाइनैसो रां हरो बेबायदि आरो
औ
रां एबा माइरं हरनायफोरखौनो जों जयै माइरंफोरा गोबां जायो। फानलायनानै रां बुथुमनानै जोङो खामना जायो। नोंथांआथ' मिथिखागौ जानांगौ औ लोगो नांनायनै जों खाना जायो। बेनो आरो बैसागु बोथोराव जों गासिबो बिराद रंजायो। बैसागु बोथोर माब्ला जायो नोंथाङ मिथि दा बैसाग दाननि बैसाग दाननिफ्राय जायो आरो मिथिदो ना नोंथा बैसागु बो जों बर' हारियाबो गोबां माने रं आरो बैसागु बोथोर होनब्ला जोबोद मोजां मोनो नोथाङाथ आरो बैसागु बोथोर सफैनाय लोगो लोगोनो दाउखौ गाब नाय
औ औ औ
औ आरो जों बर'फोराथ' नोंथाङा मिथिखागौ जानांगौ बैसागु बोथो दि जौ सेरेब लोङो ओरैनो रंजानो थाखाय होनङा
औ
बैसागु बोथोराव जोङो न'आवनो फिसिना दोननाय जौ रोसि फोरखौ लोङो जोबोद मोजां मोनो माइब्रानि रोसि नङा होमबा ओं जों बर'फोराथ' मायब्रानि रोसिखौ गोदोनिफ्रायनो आबै आबौ दिननिफ्रायनो माने जों बानायनानै न'आवनो लोंबोनाय नङा होम बा बे बैसागो सानाव माने बैसागो बोथोर फायबा गोसोखौ माबबा मोजां मोनो आरो एकदम बिराद।
औ
सान्थि मोनो ओं बेबायदि आरो ओ नोंथांनाव आङो फंनैसो सोंथि सोंनायदोमोन नोंथाङा फोर फोरमायबानो जाबाय आरो ना
औ
ओ नों थांनाव दानि आं सोंदोंमोन माने नखरखौ माबायदि सालायो नोंथांनिया एसे दद' मद' माथोआ फैयाखै आरो ना दे नोंथाङा फोरमाय फिननो हागोन ना आंनो।
औ-औ हागोन।
बेफोरमाय फिनना होलाय एसे।
जेनेबा जोंनि नखरखो सालायनोबा जोङो जेनेबा खामानि मावनांगोन एसे।
औ-औ
गुबुन गुबुन माहारियाबो। बिदिनो खामानि मावो आरोना जेरै। सो सोरबाया साख्रि मावो सोरबाया आबाद मावो। बायदिसिना खामानि मावो।
औ औ नंगौ
ओमफ्राय नखराव बिदि मोखौ हांसो दाउ फिसिनानैबो बि-इदि फैसादों जेबो बेखौ फिसिनानै जों फेदेरना गोदोर खालामनानै फाननानै फैस सा मोनो आरोना।
औ-औ नंगौ ओम थारैनो।
ओ बिदिनो आरो।
उम उम नंगौ नोंथां। ओमफ्राय नोंथाङा आरो फुंनैसो फोरमायनो नागिर दों फोरमाय जागोनना नोंथां। ओं माने आं आबादनि बागै एसे फोरमायनि हा।
औ
जोंनि आसाम हादरसायावथ नोंथाङा मिथिखागौ जानांगौ गोबां रोखोमनि माइ गायो नङा होम
औ
ओं जोंनि दा आसाम हादरसायाव जोंनि जामुं एबा। खाजा गाहाय आदारानो जाबाय ओंखाम नङा होमबा औ ओंखामा माबेनिफ्राय जायो नोंथां। थां मिथिखागौ जांगौ। ओंखामा माइ आबादनिफ्राय जायो नङा होमबा? औ माइ आबाद खौ माबायदि गायो नोंथाङा मिथिगौ जानांगौ एसे आं होमबाबो फोरमायनो नागिरदों आरोना। माइ आबादा जाहैबाय गिबियाव उम गिबियाव जाबाय ओइ जेनेबा माइनि माइखौ लानानै एसे दैयाव सोमना दोनो नोंथाङा मिथिखागौ जानांगौ।
औ।
साननैसो दैयाव सोमना दोननानै बेखौ हालेवनानै हायाव हालेवनानै हासार होनानै आरामसे माने मोजाङै माने फोयो आरोना सारनानै आखाइजों।
औ।
औ फोनानै इनिफ्राय गोजौ जाबा जेनेबा बै गोजौ जाबाथाय बेखौ फुयो फुनानै दुुबलि फोथाराव एकदम हालेवनानै बेखौ गायनाय जायो आरोना। गायनाय जानानै द' बा बा मास जेनेबा द' मास बा बा मास बे-बेबायदियाव माइ आबादा मोजां खिलिनानै बिबार लानानै ओ फिथाइ थायो आरोना। फिथाइ होनानै बेयो मोनब्लाथाय बेखौ जों हानाय जायो। नङा होमबा नोंथां? हानानै बेखौ हानानै बेखौ मा राननानानै जोङो थारमाने ओ माराननानानै बेखौ न'आव बो थुमनाय जायो बा दोनथुमनाय जायो।
औ।
बेबायदिनो बेखौ मिलफोराव लांनानै बा गोदोनि दिनाथ' उलारदोंमोन लुलारदं उलारदोंमोन नालायना उलालजों देफ्लेनानै जोङो माइ सौनाय जायो आरोना।
औ।
बेबायदिनो सौनानै जोङो ओंखामा जोंनिया ओंखारो आरोना माइआ ओंखारो माने माइरं जायो आरोना। बे माइरं जानानै बे खौनो संनानै जोङो ओंखाम महर मोनो। नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ।
औ बेबायदिनो मानसिया बेखौनो जानानै बांसिन थांनानै थायो आरोना जोंनि आसामा दरसेयाव। औ एनिफाय नों थाङा फोरमायनो हागोन नामा बा जेरै आरो ओंखामनि बादै आरो मा मा जामुं दंबयो जों जानानै थारमाने देहाखौ मोजां गोग्गो लाखिनो हायो नोंथां? ओंखामनि बादै आरो मा मा दंबावयो जेरै अ रुथि दङो नंगौ। औ।
औ।
आरो मा मा फिथाइ सामथाइ जेनेबा जों जानाया मोजां नोंथांनि बायदिब्ला?
जेनेबा आपेल फिथाइ दङ बिथिं थालिर दङ ओमफ्राय नारि खल लोङो।
औ औ नंगौ नोंथां।
औ बायदिस ना दंबावो आरोना बिदिनो। बिदिनो बायदिसिना दोंबावो आरो।
औ औ नंगौ नोंथां। औ नोंथाङाथ मिथिखागौ जानांगौ जेनेबा जोंनिया बोथोरनि फिथाइ बोथोराव जायो नङा होमबा। जेरै ओइ मा होन बुङो बेखौ थालिरखौथ नोंथाङा बुंबायानो आरो बेजों लोगोसे रैमालि जाय खौ जोङो ओ आनारस होनना मिथि थियो नङा होनबा नोंथां? औ बेफोरखौ जानांगौ बेफोर मोजां आरोना देहानि थाखाय जोंना बोथोरनि फिथाइ थाइजौबो थ बारा नङा एसे एसे जानांगौ आरो ना। थायजौ फिथाइ आफेल फिथाइ दालिम फिथाइ बि बेफोर देहानि थाखाय मोजां आरो नोंथां नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
आरो बेबायदिनो देहानि गाज्रि खालामनाय फिथाइफोरबो
गोबां दोङो औ दोङो
जेरै थिंख्लि फिथायफोरखौ बारा जानो हाया। नङा होमबा देहानि गो बां देहायाव थि खालामो बेफोरो थिंख्लि फिथायफोरा
औ नोंथां
नोंथाङा आंनो मोनसे बाथ्रा फोरमायनो हागोन नामा?
माबायसा
बा ओइ रुटि रुटि जायखौ नोंथां बे रुटिखौ थिया मानिफ्राय जायो नोंथाङा बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा रुटिया माबोरै जायो?
रुटिया गमनिफ्रायबो जायो बिदिनो गम फिथाइ।
औ औ नंगौ नोंथां थारैनो गम गमनिफ्राय जायो नङा होमबा।
औ
गमनिफ्राय जायो आरो नोंथाङा मोनसे बाथ्रा फोरमायनो हागोन नामा आंनो?
मा बाथ्रा जेनेबा
मानसिया फरायनानै एबा सोलोंथाइ लानानै माबायदियै मा जौगानो हायो? सोलोंथाइ लानानै इयुनाव मा खालामनो हायो माने?
उनाव जेनेबा जोङो मोजाङै डिग्रि सिग्रि लाजोबनानै जेनेबा
अ
बिदिनो उनाव साख्रि मोननो आखा थायो आरोना।
अ अ साख्रि मोनो नङा होमबा औ मोजाङानो साख्रि आरो बेजों लो गोसे नोङो गोबां गोरों सुबुं जानो हायो नङा होमबा
औ
फरायनायजों लोगोसे नों गोबां बाथ्रा मिथिनो हायो। नों कलेजाव थांनाय लोगो लोगो नों गोबां लो रोखोमनि लोगोफोर हायो। बेजों नोङो गोबां जायगा दावबायनो हायो लोगोफोरनिफ्राय गोबां मोजां गाज्रि मिथिनाय नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ। बेनि थाखायनो मानसिया फरायनांगोन नङा होमबा फरायनाया जोबोद गोनांथार नङा होमबा? गोनां ओं माने जोंनि औ नोंथां
दे होमबला टाइमाबो एसे आवगायबाय
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ। थारैनो। दे नोंथां उनाव लोगो मोनगोन होमबा ना नोंथां।
औ
औ दे दे नोंथां।